हेलौ खोनादों ना?
हेल' औ खोनादों।
औ औ। फ्रि दङना नोंथाङा?
औ औ दं।
औ दे होमबा जोंहा औवा औवानि बाहायनायनि सो सोमोन्दै एसे सावरायजागोन नामा? ओरैनो नोंथांनि ओनसोलावहाय औवाखौ औवाखौ मा मा खामानियाव बाहायनाय जायो?
औ औ औ औ हागोन। ओ औवायाथ' जोंनि मोनसे औवायाथ' जोंनि मोनसे जे ओ गोनांथार संसार जानायनि मोनसे गोनांथार नांगौ मुवा ओ जाय खौ जोङो गोदोनिफ्रायनो ओ जोंनि न'खरावनो जोङो नांगौ नालाय बेखौहाय गायनानै लानाय जायो। ओ बे खौ जों औवाखौथ' गोदोनि फ्रायनो माने जोङो सुबुं माहारिया जोनोम जाजेननायनिफ्रायनो थैनायहालागै जोंनो औवाया गोबां खामानियावनो हेफाजाब होनायखौ जों नुनो मोनो हा बेबायदि बेफोरनि बेलायाव जोङो बुंनो थाङोब्ला आं जेरैबायदि जोङो जोनोम जागोदान गथ'खौ गथ'नि उथुमायखौ हास'नो थाखाय जोङो गोदोहाय ओ बे औवानि निजलिखौहाय बेखौ बाहायनाय जायोमोन आरो आ बेखौ बाहायनायनि जाहोनानो बेखौ बाहायनायनायनि जाहोनानो जाबाय जाहाथे बेयाव गाज्रि बिजानुफोर थाया बिनिखायनो बियो माने गोबौबो जायो नालाय बेजों हास'नाय जायोमोन आरो औ गोदोथ' बांसिन बेबायदि आथिखालनि बायदि जौगानाय नङामोन नालाय आ देहा फाहामसालि गैयामोन बेफोराव लांनो थाखाय ओ बेनिखायनो जों न'खरावनो जोंनि आबै आबौमोना बेखौ बाहायनाय जायोमोन आरो आ बिनि अनगायैबो जोंहा ओ न' लुनाय आ जोंनि माखासे आइजें आइला आबाद मावनायफोरावबो जोङो बे औवखफोरखौ औवाखौ बाहायनाय ओ जोंनि दोरोङारि दा माखासे दामजुफोर ओ दामजुफोर बानायनो थाखायबो जोङो बे औवाखौ बाहायनाय जायो आरो बेनि अनगायैबो जोङो ओ थैनाय थैनायावबो जोङो औवाखौनो नांगौ जायो माने थैनाय सुबुंखौ बोगारनो थाखाय जोङो औवाजोंनो ओ बेहाय औवाखौनो माने जोङो बैसां माबा खालामनानै बेखौहाय बेजों लांनाय जायो आरो बेजों सावहैनाय जायो बा फबनाय जायो बेबायदि आरो
नोंगौ नोंथां जोंनि ओनसोलावबो जोंनि ओनसोलावबो बेबायदिनो औवानि औवानि बाहायनाया गोबां रोखोमाव बाहायो जोंनि ओनसोलावहाय बुंनो थाङोब्ला जोंनि ओनसोलावहाय औवा गैयाब्लानो जोंनि बर' न'खरा सोलिनो हाया होननानैबो बुंनो हायो मानो होननानै बुङोब्ला न' बानायनाय जोंनि ओनसोलावहाय औवाजों जोंनो न' बानायो बा बांसिन मानसिफ्रानो औवाजों औवाजों न' बानायो बेनि उनावहाय औवाखौ जोङो माने बर'नो मोनफ्रोमबो नख'राव बर' न'खराव औवाया थायो जोंनि ओनसोलाव दङ मोनफ्रोमबो औवा औवायानो आरो औवाखौ जोङो औवा मेवाइखौ जानायावल' बाहायो औवा औवाखौ जोङो औवाखौ जोङो जोंनि ओनसोलाव ओरैनो मोननै रोखोमाव मोनो जेरै जोङो औवा बुर खा आरो औवा गुबोै होननानै बुंनायखौ जों मिथियो जोंनि ओनसोल ओरैनो हाजोनि औवा थायो खिन्थु जोंनि ओनसोलाव हाजो खाथियाव गैयिलाय हाजोनि औवाखौ मोना ओरैनो जोंनि ओनसो सोलाव मोननै रोखोमनि औवा जों बांसिन बाहायो औवा बुरखा आरो गुबै जोङो हौवा बुरखा औ होन्नानै बुङोब्ला औवा बुरखाया एसे गान्थिया ब्रे ब्रे जायो आरो गिदिरानो गिदिर सिन जायो औवा बुरखाया बे औवा बुरखाखौ जों जोङो जोंनि ओनसोलाव न' लुनायाव या महरै बाहायो औवा बेनिफ्राय औवा बुरखाखौ बांसिनानो
औ औ ओ आरो जोंनि माखासे ओ दोरोङारि दामजुफोरावबो बे औवाखौ बाहायनाय जायोना ओ बे दामजु जेनेबा ओ सिफुं ओ गंगोनायावबोथ' गंगोना खौबोथ' औवाजोंनो बानायनाय जायोना ओ बे फोरखौहाय जोंहा मा औवाजों बानायनाय जायो नों थाङा मिथियो नामा? बुंना होनो हागोन नामा माने?
नो बेखौ ओरैनो जोङो बांसिन सिफुं बानायनाया हाजोनि हा याव मोनसे रोखोमनि औवा मोनो बे औवाजों बांसिनै बानायनाय जायो आरो ओरैनो मेनलि हाजोनि मोनसे औवा मोनो ओमफ्राय औवाया माबाया गोब-गु माबा जायो गोबा जायो बांद्राय रोजा जाया बेजोंहाय बांसिन हाजोआव औवा फिसा फिसा मोनसे रोखोमनि औवा मोनो बे औवाजों बांसिन सिफुंखौ बानायनाय जायो नो जदि मोन थ्राबा
औ
साखि जोंनि ओनसोलावहाय हाजोआ जायफोरना खाथियाव गैया बा मोननो गोब्राब जायो बैफोर ओनसोलफोराव हाय माने माखासे जोंनि ओनसोलाव औवा मोनो बेयाव औवा औवाखौ नायनानै औवा गुवैजोंनो बानायनाय जायो औवा गुवैनि बिजौ बिजौ साइद बिजौ साइडनिखौ एसे नायनानै ओरैनो जास माने ओ सोलिनो थाखाय। किन्थु बियो कम्फर्ट जाया आरो। नों मोजाङै।
औ औ औ नंगौ।
सोलिथनो थाखायल बाहायनाय जानो। खिन्थु ओरैनो गाहायै जोङो। हाजो हाजोनि औवानि। ओजोंहाय बानायनाय।
औ औ ओ औ औवायाथ' जोंनि। गोबां खामानियावनो। गोनांथि होयो बेखौथ' जों बयबो मिथिखायो ना ओ। बेनि अनगायैबो जोंहा। औ बेनि अनगायैबो ओ जोंनि आबाद मावनायाव। बा ओ जोंनि। आबाद मावनायावबोथ' जोंनो नांगौ नांखागौ नालाय जोङो औवाखौ गोदो माबायदि जोंनि न'खरनि मा बायदि जायगाफोराव। गायनानै लायोब्ला जोङो माने। ओ जोंनि जेबो खहा जानाय नङा होननानै जों माने साननानै लायो। माने जोङो बर'फ्रा औ औ औ।
औवाखौ जोङो ओरैनो जोंनि ओनसोलावहाय जोंनि ओनसोलाव जोङो बांद्राय न' गुदियावबो गायनाय जाया औवाखौ।
औ औ नंगौ।
गायनायनि औवा गायनायनि मेन जायगायानो जाहैबाय जोंहा मा हा जायनाखि हा खर'। माने जेब्ला दुब्लि दुब्लिखौ दुब्लि जे जायगायावहाय जोङो माइ जाया बाजोङो जेनेबा दुब्लि माइ गायग्रानि एकदम लास्ट खर' माबायावहाय बेखौ जोङो गोजौ जायगायाव माबेवहाइ गायनाय जायो जोंनि ओनसोलावहाय। बेजों लोगोसे जोङो मा? जोंनि न'आव थानाय। बा जोङो जाय जायगायाव जों न' लुयो। बे एथ'बा खाथियाव गायनाय जाया जुदि बे औवाखौ जोङो खाथियाव गायनानै लानाय जायोब्ला जोङो मैगं थाइगंआ माने मोजाङै जाया होननानै जोंनि ओनसोलाव बुङो। ओंखायनो जोङो मा जे जायगायाव जों मैगं थाइगं गायो बे जायगायाव बे खाथि खाला जोङो औवाखौ गायनाय जाया। बांसिनै जोंनियावहाय दै जिंफोरावहाय दै जिंफोरावहाय बेखौ गायनाय जायो मानो होननानै बुङोब्ला औवाखौ जु दै जिंआव गायोब्ला माने औवानि जेनाखि दैनि खुरखानाय दैनि खुरखानाय माने हाब्रां गिसिखानायाबो खम जायो होननानै जोंनि ओनसोलाव फोथायलायो बा जोङो मानिनानै लायो। मानो होननानै बुङोब्ला औ औवानि रोदाया औवानि रोदाया गुबुन गुबुन जायो। माने गोबां बिबांनि जायो। खायनो बेवहाय जोङो जुदि न' खाथिफ्राव बा मैगं बायग्रा ओनसोल बा हा रावहाय बेखौ जुदि गायनानै लायो ब्ला माने मैगं थाइगंआ मोजाङै जाया होननानै जोंनि ओनसोलाव बुङो ओंखायनो औवानि औवा गायनायनि मेन जायगाया नाथाय जे जायगायाव जोङो मैगं थाइगं गाया बा जोङो माइ गायग्रानि लास्ट खर' जायाव जोङो माइबो गाया माने दै जिं जायो बेफोर ओनसोलफोराव जोङो बेफोर हाफ्राव जोङो माइखौ जोंनि ओनसोलाव माबाखौ गायो आरो औवाखौ जोंनि ओनसोलाव
औ औ नंगौ
ओरैनो नोंथां नोंथांनि ओनसोलावहाय ओ औवाखौ माबायदि जायगायाव गायो
जोंनि ओनसोलावबो ओ दानि एसे सिगाङावसो नोंथाङा बुंलांनाय बायदि बेफोरबायदिनो गायनाय जायो ओ आ आरो जोंनि ओनसोलाव बेबायदिनो गायनाय नुयो जे ओ जोंनि न'खरफोरनि जोंनि जे जों जेराव न' लुना थायो बे न'नि ओ सोनाब बाहागो आरो सोनाब एसे खोला बाहागोआव गायनाय जायो बेखौ गायनायनि जाहोना बेनोदि जाहा दे जोंहाथ' बार अखा फोरफोर फैयोब्ला ओ माब्लाबा गोब्राब बारफोर फैयोना बारहुंखाफोर फैयोब्लाथाय ओ जाहा थे बियो जोंनि बारिनि माखासे बिफां लाइफांफोरखौ जाहाथे जेबो खहा खालामाथों बिनि बेखौ साननानै माने औवाया जाहाथे बारखौ बुबथानानै लाखिनो हाथों बेनि थाखायनो माने सोनाबथिं जोङो बांसिन गायनाय जायो ओ जोङो सोनाबनिफ्रायनो बांसिन गोबारै बारखौ ओम फोयो होननानै जोङो फोथायनाय जायो नालाय औ बेनिखायनो माने जोङो मोजां ओ जायगा नायनानै सुबिदा बायदियै ओ न'नि एसे गोजानावहाय ओ गायनाय जायोमोन आरो औवाखौहाय बेबाय बिदि होनना मिथिनाय जायो आरो
औ नोंगौ नोंथां जोंनि ओनसोलावहाय औवाखौ आरो गोबां रोखोमाव बाहायबावनाय जायो जेरै जोङो न' लुनायजों लोगोसे आबाद मावनाय आबाद फोथारावहाय मोसौ मैसो हाबनो हायैनि थाखाय बेरा नाय माने दुम गेनायाव बाहायनाय जायो। बेजों लोगोसे औवा जोङो हौवाखौ जोङो जेरै बर'फोरनि नाफाम नाफाम सोनाय हासुं। बानायनायावबो बाहायनाय जायो बेजों लोगोसे औवा औवाखौ जोङो न'खरावहाय। मानिे जेरै जों मैगं थाइगंनि मैगं थाइगंनि बैसां होनाय जे मान लानो थाखाय फिथायाइ थायनायाव जेने। सुबिदा जायो। बैफोर बैफोरनि ज थाखायबो जों औवाखौ जोंनि ओनसोलाव बाहायनाय नुनो मोनो लोगोसे जोङो औवाखौ माने गोबां जोंनि ओनसोलावहाय औवा।। खौ जोङो गायनानै। बुरजा बिबांनि गायनानै जोङो फानहरनायबो नुनो मोनो। फाननानै गोबां। रां आरजिनाय। नुयो आरो बेखौहाय। गोजान जायगायावहाय गोजान जायगायावहाय माने फा साप्लाय फा फाथायहरनानै गोबां बिांनि रां आरजिनायखौ। दं आरो। गुबुन गुबुन जायगाफोराव जोंनि ओनसोलावहाय। जेरै न' बानायाय बिल्डि। बिल्दिं बानायनाय। बिल्डिं बानायनायावहाय बिल्डिं बानायनायावहाय गोबां बिबांनि। मुवानि गोनांथि। जायो बैफोरावबो। जोंनि ओनसोलावहाय औवानि बाहायनायखौ नुनो मोनो। नोंक माखौ। देहा फालांगि खालामनो थाखायबो। रांखान्थि आरजिनो थाखायबो। गोबां बिबांनि औवा बायनानै आरो औवा गायनानै आरो औवाखौ फानहरनानै गोबां बिबांनि रां रां आरजियो आरो बे रांखौहाय न'खर सोलिनायाव। बा जोङो न'खर दै दैदेननाय। गथ' गथाय फरायनाय थाव, संख्रि, बानलु बाहायनायावबो जोंनि ओनसोलाव बर'फोरा। बाहायनायखौ। अब्ला दिनै रायज्लायनायखौ दोनथ'नोसै बेयावनो नङा होमबा।
औ औ दे।